थां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ नोंथाङा ओ दासान्दि ओ ओरैनो दङ'बा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां बुं मा बाथ्रा?
औ नोंथां। ओ जोंनियाथ' ओ गामि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो आबाद ओ बिदि बायदिसिना मैगं थाइगं एबा जोङो ओ माइ आबाद बायदिसिना मावना जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नगौ।
ओ आबादनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आबाद होननानै बुङोब्लाथ' सरासनस्रायै जोङो जोंनि गामि ओनसोल फोरावहाय माइनि आबादखौनो नुनो मोनो नङा होमबा नों?
औ नंगौ।
औ बे माइनि आबादनि अनगायैबो जोङो आरोबाव गुबुन-गुबुन आबाद फोरखौ मावनायखौ जे जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो मैगं थाइगं बेफोरखौहाय जोङो मोननै बोथ थोराव मावनो हायो जेरैबायदिहाय मेसें बोथोर बा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव थ' जोङो गुबैयै मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौनो नुनो मोनो। नाथाय बेनि अनगायैबो गोबां आबादारिफोरानो मैगं थाइगंनि आबादखौबो जोङो ओ मेसें बा दैज्लां बोथोरफोरावबो मोननै आबाद मोननै बोथोरावबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो।
बेफोरबायदिनो जोङो दैज्लां बोथ थोरावहाय गुबैयै आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायोआनो जे माइनि आबाद बे माइनि आबादखौहाय ए जोङो मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइज्लिखौ नांग्रोगौ। जा माइनि बेफोरबायदिनो जोङो माइज्लिखौहाय न'आव दोननाय गैयाब्ला गुबुन हाथाय बाजार बा नार्सारिफोरनिफ्रायबा आथिखालाव मोननानै मोन्नाय जायो बेफोरनिफ्राय बायनानै जोङो लानानै फैनानै बेखौहाय फोनो थाखाय लाहार फाहार बा थाग थियारि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
ओ बेफोरबायदिनो जोङो बेखौहाय लाबोनानै ओ बे जा मायज्लिखौहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो साननैबा सानसे। बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बस्थानिफ्राय थिखोनानै बेखौ बस्थानिफ्राय लखबनानै एसे गुवार जायगायावहाय लामस्रोनानै दोननाय जायो जाहा थे बेफोरनि दैया सरदनानै बियो मोजाङै गाजा बेरनो हानाय बादियै खिलिबोयो बेफोरनि उनावहाय जोङो बे ओ माइज्लिखौहाय फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो लांदां जायगा बा लांदां हानि गोनांथि जायो आरो नोंथां बे लांदां जायगाखौहाय जोङो मोजाङै एवनानै बा आलि सालि जोङो मोजाङै खोनानै दाननानै लाग्रोनायनि उनावहाय जोङो मोजां। मोजाङै दै सोनानै बेखौ एवग्लिनानै मोजाङै दोलो दोलो खालामनानै हाब्रु हा खालामनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फोनायनि उनाव ओ नैजिबा सान बा थामजि साननि उनावहाय बेयो गोजौ गोजौ जानानै फैयो। बेनि उनावहाय जोङो बेयो एसे गोजौ गोजौ जानानै फैयोब्ला हासार सारनानै। साननैसोनि उनावहाय जोङो बेखौहाय फुनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो बेखौहाय फुनायनि उनाव गायनो थाखाय जोङो। मुथा मुथा खोथिया बा आखा सुरनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेखौहाय जोङो गायनो थाखाय दुब्लियाव राननानै हैनायखौबो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो माइ गायनो थाखाय ओ हाखौहाय जोङो आलि दाननानै बा आलि खोनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोननै खान्थिजों एवनानैहाय सामार होनाय बा ओ खाहरायनाय बे मोननै खान्थिजों एवनानैहाय जोङो। माइखौ गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनानै लानाय जायो आरो नोंथां। बेखौबो जों हाब्रु हा खालामनानै मोजाङै गायनो थाखाय थियारि खालामो। बेनि उनावहाय जोङो गायखांनायनि उनाव बेखौहाय जोङो मोननानै फैयोब्ला बेखौबो जोङो हानाय। खान्थिखौ मावनाय जायो। हानायनि उनावहाय जोङो न'आव लानानै फैनानै बेखौहाय नानानै माइ महराव मोननाय नुनो मोनो। बे माइ महराव नुनायनि अनगायै बा मोननायनि अनगायैबो जोङो। बेखौहाय आरो ओंखाम महराव संनानै जानो थाखाय जोङो। ओ बेखौहाय मिलावहाय सौनानै माइरं हिसाबै लानानै फैनानैसो ओंखाम संनानै जानो नांगौ आरो नोंथां। ओ बे बेफोरबायदिनो जोङो आरोबाव मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि ओंख्रि बा मैगं थाइगंफोरखौहाय गायनाय खौ जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय लेस्रा, पटल, आलु, जिंखा ओ बेफोरबायदिनो फान्थाव बिलाथि फान्थाव ओ गोबां रोखोम खोमनि ओंख्रिफोरखौहाय जोङो गायनायखौ नुनो मोनोबा। गोथां मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो कबि बेफोरबाददिनो बुथा खा फालें लाइ लाफा बेफोरखौहाय जोंनि बर' समाजावहाय फोनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो आरोबाव गोबां रोखोमनि ओ बेफार फालांगि होनायफोरखौबो नुनो मोनो। बेफोर बेलाफोर बेफोर फालांगि खालामनायनि थाखायनो जोङो ओ रां रुफानि फारसे ओ जानांगौ बेफोरखौहाय जोंनि न'खरावहाय जोङो मोजाङैनो ओ जगायनानै बा बुथुमनानै लानानै गावनि न'खरखौ दानायावबा ओ रां रुफानि फारसे ओ गोबां मदद मोननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाददि मैगं थाइगंनि आबाद मावोबा मैगं थाइगंनि आबाद मावनायनि अनगायै माइनि आबाद माबायदि मावो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनियाथ' माइ आबाद मावो होनबा जों गामि ओनसोलाव जोङो ओ गोबां बिदिनो जोङो मेसें बोथोराव जोंनि ओ रानस्राव हाफोराव जोङो मेसें बोथोराव जोङो माइनि आबादखौ मावनो हाया नङा होमबा नोंथां? ओ माइनि आबादफोरखौ जोङो बिदिनो गोथौ जागा एबा जोङो दिदोमै दै थानाय जायगाफोराव जोङो मावनायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ
औ।
नाथाय जोंनि ओ साखाथि गामिफोराव जोङो दैजां बो बोथोरावनो बांसिन माइनि आबादखौ मावनाय जायो नङा होमबा ओ
मानोना जोङो ओ माइखो जोङो गासै ओ सुबुङानो गायो। गा गासै गामियारि ओनसोलारि गासैबो गायो जोंखौ माइनि थाखाय ओ जोङो जोबोर गोनांथिथार जोंनो माइनि ओ माइनिफ्राय जोङो ओंखाम मोनो नङा होमबा नोंथां जों गावनि उदैखौ सु फुंनो थाखाय एबा जोङो ओ बिदिनो न'खर फोरनि ओ सुबुंफोरनि उदैखौ जोङो सुफुंनो थाखाय माइनि आबाद मावनाय जायो ओ बिदिनो जोङो माइखौ ओ गावनि ओ जा गावनि न'खराव जोङो बो सोरगिदिं जासे जोङो जानो थाखाय जोङो बाख्रियाव जोङो दोनथुमनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बर'फ्रा गोबां बाख्रिफोराव दोन थुनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो नांगौखिनिखौ दोननानै जोङो हा थाय बाजाराव फाननानै जोङो ओ न'खरनि नांगौफोरखौबो जों सुफुंनायखौ गोबां नुनो मोनो बिदिनो जोङो फाननानै ओ मनसेफोराव जोङो बिदिनो ओ दाइनजौ स्निजौ जोङो रां मोननो मोनो। ओ नाथाय जोङो बिनि ओ माइआ जेब्ला गोजामसिम माइ अब्ला बे ओं खारजेननाय माइ ओ ओंखारजेनाय माइ हाजेननाय समाव फानबा जोङो बोराय एबा जों बोसोर जाखांनाय माइखौ जोङो ओ ए एसे जोङो बेसेन गोसासिन मोननो हायो। ओ बर'फोराबो गोबां बिदिनो माइनि फालांगि खालामनायखौबो जोङो गोबां नुनो मोनदों। माइ हाब आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ गिबियावनोथ' खोथियानि गोनांथि जायो माइदलि ओ खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइलिनि गोनांथि जायो नङा होमबा? ओ जोङो बिदिनो माइलिखौ जोङो ओ न'आवबो जोङो बोसोर ओ बै बोसोराव गायनो थाखाय जोङो थिना दोननाय जायो एबा जोङो बाजारफोरावबो बायना लायानाय खौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जों लाना फैनानै जोङो ओ बिदिनो जोङो गावबा गाव ओ बिदिनो जोङो ओ जखा सुना लानाय जायो जेनेबा ओ बिदि जोङो ब्रै बिगा बा बिगाफ्राव जोङो बेसेबां ओ जोंनो खोथिया नांगोन एबा जों बेसेबां मायलि नांगोन जोङो बिदि हिसाब थायो मोनसे जोङो फाथोनि बस्थाफोराव सोनानै जोङो माइदि्लिखौ ओ हाखरनि ओ दिदोम जायगा एबा जोङो दै थानाय ओ फुख्रि एबा हाखराव जोङो सोमना दोननाय जायो थाम ओ थाम सान एबा ब्रै सान जोङो सोमनानै जेब्ला बि खौ गाजा बेग्रोन अब्ला जोङो बोखांनानै सायाफोराव जोङो फेन्स्रानानै लाइ बिलाइजों खोबनानै दसे सम बिनि उनाव जोङो बोरि मोजांहा नायनानै जोङो एवग्लिनानै मोनजासिम जोङो ओ एवग्लिनानै बाहाय जोङो फोना होनाय जायो जों बोथोरखौबो नायना फोनाय जायो ओ बिदिनो जोङो ओ खोथायाखौ फोनो हाया जोङो फुनो थाखाय बिदिब्ला जाें जाेबाेद नस्नथ जायो अखाफोर हाबाय बायबा जुथुमला जुथुमलि जायो बिनिखायनो ओ ओंखायनो जोङो बोथोरखौ नायनानैसो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो बिदिनो जोङो से दान नांलाया जोंनो नैजिबा दान नैजिबा दिनफोरावनो जोंनिया खोथियाफोरा लावनानै फुननो हानाय जायो ओ जोङो बेहाय बेखौ फोनानै जोङो नैजिबा दिनफोरावनो जोङो बेखौ। ओ फुनाय। फुनाय जायो मुथा खामनानै जोङो फुनानै हाज्रिया एबा जोङो। ओ सावरि फाला बिदि लिंलायनानै जोङो फुनायखौ नुनो मोनो। ओ फुुखांना बेखौ जोङो साननै सानथामनि उनाव जोङो गायनो थाखायबो फुग्रोना दोननाय। नुनो मोनो नङा होमबा ओ जोङो बिदिनो। ओ फुखांना मुथा खालामनानै जोङो। फुखुरैफोराव सोमना दोन्नायखौ नुनो मोनो ओ सोमना दोननानै ओ बिदिनो जोङो। ओ माइ गायनो थाखाय जोङो खेबथामसो हालेवनाय जायो खारायनाय एबा सामार होनाय। बिदिनो जोङो खेबथामसो हालेवनानै बेखौ जोङो मोनजासिम। ओ हालेवनानै आलि खोनानै जोङो ओ गायनायखौ नु